हेलौ
औ
औ आब' खोनादोंना
औ खोनादों
औ आङो मोनसे आयदाखौ सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आब'
औ सावरायजागोन दे
औ आरो बे आयदायानो जाहैबाय फिथाइ सामथाइनि बागै जोङो सावरायनो होननानै सानदों आरो
औ दे सावराय
औ फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला जोंना फिथाइ सामथाया देहानि थाखाय जोंनि सुबुंफोरनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां नङा होमबा
औ
औ फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जोङो देहाया गोख्रों थाजिम मोनो
औ
आरो औ बेजों लोगोसे जोङो फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जोङो बाजाराव फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो आरो फिथाया फिथाया गोबां रोखोमनि दङ खायसेया गोखा खायसेया गोदै खायसेया गोखै बिदिनो ओ खायसेया एसेसो गोफाबो नङा गोदैबो नङा बोरैबा दैसुसु नङा होमबा?
औ।
औ बेफोरबादिनो आरो ओम खायसेया ओ खायसेया मान एसे लावजें खायसेया एसे गेदेर ओ खायसे खायसे दाब्ला बेफोरबायदि फिथाइफोरबो दङ। नङा होमबा औ आरो जोंना फिथाइफोरखौ नायनानै माने बिनि बेगरखौ नायनानै जोङो मोननै बाहागोआव राननो हायो जेरैहायो बेगर गरसे आरो बेगर बुरजा नङा होमबा?
औ औ।
औ बेगर गरसे होननानै बुङोब्ला जोङो जेरैहायो आ ओ लिसु आरो थाइजौ आरो मा होनगोन बोग्रि बिदिनो जलफाय थाइसुरि बेफोरबायदि फिथाइफोरा माने गरसेल' बेगर थायो आरो।
औ।
औ। आरो जोंना गोबां बुरजा होननानै बुङोब्ला बे बेगर बुरजायाव गोलैयोब्ला। खान्थाल आरो मा होनगोन बेखौ ओ आ लिथुखौ आरो उमु मुदुफुल बेफोर फोरला बेफोरबायदि फिथाइफोरा गोबां माने बेगर थायो जेरैहाय पटल बेफोरबो बुरजा बेगर थायो।
औ।
औ आरो खमला। बेफोरबायदिया माने गोबां बुरजा थानाय फिथाइफोर आरो।
औ।
आरो जोङो बेफोर फिथाइफोरखौ जोङो माने ओ जायोब्ला खायसेया संना जाजायो खायसेया गोथाङैबो जाजायो नङा होमबा?
औ।
औ। आरो जोङो संनानै जाजानाय बुङोब्ला जोङो। टमेट' आरो मुदुफुल बेफोरबायदिखौ जोङो संनानै जायो बेफोर फिथाइफोरखौओ आरो थाइजौ थाइजौ फिथाइखौ जोङो गोथाङैबो जाजायो आरो मोनबाबो जाजायो। खान्थाल फिथाइयाबो जोंना मोनबाबो जाजायो गोथाङैबो जाजायो बेबादिनो जोङो औ जोङो संनानैल' जाग्रा फिथाइफोर होननानै बुङोब्ला जोङो जेरैहाय जिंखा, खुमब्रा फोरला जोगोनार बरला आरो लाव खायला बेफोरबायदिखौ नो जोङो माने संनानै जायो आरोना।
औ
आरो जोङो गाहायै जोङो गोथाङैल' जाग्रा होननानै बुङोब्ला जोङो जेरैहाय आपेल थाइजौ आनारस खमला आंगुर बैग्रि दालिम बेफोरबायदिखौनो जोङो गोथाङैल जाजाग्रा फिथाइ होननानै जोङो बुंनो हायो आरो।
औ
आरो जोङो उम गोथाङैबो जानाय आरो स संनानैबो जानायफोर फिथाइफोरबो दङ नङा होमबा आब?
औ
औ बेफोर फिथाइफोरा जाहैबाय जोंना मोदोमफुल थालिर खान्थाल थाइगिर थाइबें टमेट मोसौ थाइबें बेफोरबायदि खौ जोङो गोथाङैबो आरो संनानैबो जाजायो।
औ
आरो फिथाइ फिथाइफोरखौ जोङो ओ बांसिनखौनो जोङो जायो आरो खमखौनो जों जाया। खायसे खायसे फिथाइया जोंनि देहानि थाखायबो जोबोद ओ ओ गाज्रि जोंनि देहाखौ खहा खालामो नङा होमबा आब।
अ
औ ओ माखासे फिथाइफोरखौ आरो रुना रुनानै नङाब्ला ओंख्रि संनानैबो जायो।
औ
औ आरो गासिबो बिफांनि फिथाइफोरखौ मानसिया जाजोबा ना आब?
औ
औ मानोना माखासे लाइफांनि फिथाइफोरा मानसिनि देहानि थाखाय गाज्रि आरो बिस गोनांबो थायो बेफोरो न?
औ
औ जेरैहाय जोङो दाउखा खामफ्लाय फिथाइ होननानै जि बुङो जोङो बे फिथाइखौ जायोब्ला मानसिया माने ओ खिलाय गोबालाय जायो होननानैबो जोङो मिन्थियो आरो। बेनिखायनो बेनिफ्राय जोङो जानगारना थानाया मोजां आरोना।
औ
औ आरो थाइसुरि फिथाइफोराबोथ जोबोर गोथाव जानो आरो थाइजौ लिसु बैग्रि जलफि जाम बेफोरबायदिया जोबोद गोथाव जानोना आब?
औ
औ दा जोङो आं बे फिथाइफोरनि बागै आबआ बेसेबां मोनथिगौ बेनि बागै एसे बुंदो दे?
औ फिथाइ सामथाइ जानानैथ मानसिफोरा जोबोद मोजां मोनो
औ नंगौ
फिथाइफोरखौ जों माखासे गोबां फिथाइफोर मोननो हायो
औ नंगौ
आरो जों गासैबो फिथाइखौनो जाजोबाबो
औ
बेफोरनि अनगायै जों माबेबा माबेबा फिथाइखौ जायो माबेबा माबेखौ जाया जेरै आं फिथाइफोरनि माखासे मुं दा मुं लानोसै आङो
औ
जेरै फिथाइफोरा थाइजौ, खान्थाल, आनारस, जलफि, बैग्रि, कमला, थाइसुरि नेवलि, जिंखा, थाइबें, पथल, फोरला, खुमब्रा, जोगोनार, आफेल, आंगुर मौसमि नारें लेबु करला खायला निला जि मुदुफुल, थालिर, नालेंखर, नासपथि दालिम, तरमुस गोबां फिथाइफोर दङ आरो।
औ औ दङ गोबां दङ।
अ बेबायदिनो जोङो खायसे फिथाइखौ। मैगं संनानै होजायो खालि मैगंल' संनानै जायो जेरै जिंखा पथ' पटल आरिखौथ' जों गोथाङै जानो हाया नङा होमबा?
औ औ औ नंगौ।
खालि जोङो जिंखा, पटल
औ
बहल बायदिखौ जोङो मैगंल' संनानै जानो हायो आरो।
औ हायो औ।
आरो खायसेखौ जोङो मैगंबो संनानै जानो हायो। आरो गोथाङैबो जानो हायो।
औ
जेरै थाइसुम
औ
आरो थाइबें बायदिखौ जों गोथाङैबो जायो आरो मैगं संनानैबो जायो।
औ
आरो खायसे फिथाइफोरखौ जोङो बोथोर लानानै बोथोर गुबुन गुबुन मोननो हायो।
औ
जेरै गोलोम बोथोर समाव बा दैज्लां बोथोराव थाइजौ। खान्थाल
औ
बायदिफोरखौ मोनजायो।
औ नंगौ औ
आरो मेसें बोथोराव जोङो थाइसुरि, जलफि बैग्रि
औ
बायदि फिथाइफोरखौ मोनजायो आरो। बेबायदिनो जोङो बोथोर लाना बोथोर गुबुन गुबुन फिथाइ मोनजायो आरो।
औ नंगौ।
आरो दहय नों बुंनाय बायदिनो
औ
फिथाइफोरनि
बेगर औ औ थायो।
माखासे फिथाइफोरा जानो गोखै माखासे फिथाइफोरा जानो गोदै माखासेफोरा गोफा जेरैहाय जल फि थाइगिर थाइखा नेवनि बैग्रि लेबुफोरा जानो गोखै
गोखै औ
आरो कमला मौसुमि आपेल आंगुर खान्थाल थालिर बायदि फोरा जानो गोदै मोनो आरो
औ-औ
बेबायदिनो थाइसुरि सेलेखा गयफोरा आरो जानो गोफा
औ गोखा औ
बेबायदिनो आरो बेगरखौ नायनानैबो फिथाइफोरखौ मोननै बाहागोआव रानदों
औ-औ
बेगर गरसे आरो बेगर गरनै
औ आब' नोंथां दिनैहाय बेखिनिखौनो जोङो फोजोबनोसै ना आब' रायज्लायनायखौ औ-औ दे होमबा आब' दे गोजोननाय थाबाय आब'
औ दे